अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय औ।
अ दिनै जों मा आयदानि सायाव सावरायगोन नोंथां?
जोङो मबा-मबाइलनि सायाव होनदोंमोन ना? सायाव सावरायनो होनदोंमोन।
दे बिदिब्ला नोंथां एस दे बुंग्रोना होदो।
ओ मबाइलनि जेनेबा मबाइल बाहायनायनि सायाव ना?
औ नंगौ नोंथां बिनि सायाव एसे बानाय ओ खोन्थाना होदो।
औ ओ दाथ' जेनेबा उम दानि मुगाया आरोना दा आथिखाल सोलिबाय थानायाथ' इन्टारनेट मुगा नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ ओमफाय दा इन्टारनेट मुगा होननाय लोगो लोगो जोंनियावहाय जेरै ओ माखासे एलिक ट्रि जों दिहुनजानाय बिनि गेजेराव मबाइलाबो मोनसे ना औ ओमफ्राय जोङो मबाइलखौ खौ दाथ' दान नि आरो दा जेनेबा दानि थासारियाव गासिबो बिथिङावनो जोङो मबाइलफोरखौहाय मबाइलखौहाय बाहायो आरोना। ओमफ्राय मबाइला थ' ओ गोबां रोखोमनि दङ आथिखाल बांसिनानो जेनेबा बयबो इन
खालामो दानिया गोदो जोंना कीफेटनिसोमोन। नोंगौना नोंथां। औ आरो जोंना ओ बिदिनो ओ मबाइला स्मार्टफना गोदान गोदान मुङै एबा कम्पानि ओंखारगासिनो।
औ उम मा बिनि नामफोरखौ बुंनांगौ ना मारै होनदों नोङो जेनेबा।
माने नोंथां बिनि मोजां गाज्रि बाहायनायखौ एसे होनना होदो?
अ मोजां गाज्रिखौ मोजां गाज्रियाथ' गावबागावनि सायावसो जाहैबाय। जेनेबा ओ जाय बाहायगिरि आरोना ओ बाहायगिरिनि सायावसो जाहैबाय बाहायगिरि मानसिनि सायावसो जेनेबा जाय मानसिया मोजां बिथिंजों बाहायगोन बिनि थाखाय मोजां ओमफ्राय जाय मानसिया गाज्रि बिथिं बाहाय बेनि थाखाय गाज्रि नंआ होमबा। ओ बेथ' जोंनि सायाव आरोना जों बाहायनायनि सायावसो मबाइला सोनारो मबाइलखौथ' जों मानसियासो बाहायो नालाय लाय बेथ' जास्ट ओरै बै ओ नेट नि गेजेरजों बा इन्टारनेट जिबिनि गेजेरजोंसो सालायोना बेथ' सालाय जायो। बाहायनाय मेन बाहायनाय जाहैबाय जोंनि सायाव सोनारो आरो ना जों मोजां जाह मोजां ओमफ्राय गाज्रि बायोबानो गाज्रि?
औ म। मोजां मोजां बाहायनाय होनना बुङोब होमब्ला जोङो बेखौ जोङो जोंनि फरायनायफोराव बाहाय जायो बिदिनो गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथियो। अ। बिदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो फेसबुक इन्सटाग्राम एबा वाटसपनि गेजेरजों गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथियो आर ना नोंथां ओमफ्राय जोङो बिदिनो फरायनायाव ओ जों मिथियैखौ गुगोलाव सार्च खालामजायो। ओमफ्राय बि बिदिनो जोङो इउटुबाव ओ फरायनायनि एबा कदचिं लानायनि ओ। कदचिं लानोहायो आरोना इउटुबनिफ्राय।
गाज्रि बाहायनाय बुङोब्ला थ आरो बिदिनो ओह जोंना दानि गथफोरा गोबां गेम गेलेयो।
उम। उम औ।
बिदिनो मबाइललावनो हाबसोमना थायो। उम।
ओमफाय दा ओरैनो ओ।
नोंथाङा जेनेबा मा मबाइलखौहाय बांसिनै मोजांमोनो ओरैनो इउस खालामनायावहाय।
औ आङो। आं दा नाथिं फनखौ। मोजां मोनोआरो ओमफ्राय केमेरानि बिथिङाव नायोब्ला आइफना मोजांआरो।
औ औ उम उम केमेरानियावथ आइफनानो मोजांखा औ।
औ ओमफ्राय ओरैनो इउस खालामनायाव आङो नाथिं फन खौ मोजां मोनो आरो।
उम उम।
सेमसंआबो मोजाङानो आइफनजों लोगोसे ओमफ्राय बिदिनो सेमसुं आलट्रा एस टुइन्टिफरफोरा बेयो मोजां। ओमफाय गुगोल पिक्सेलफोराबो मोज जां
औ।
ओमफ्राय बिदिनो रेडमि मबाइल फोरखो होनोबा थ बिसोरो जोबोर गुदुंजायो दसे नायबानो।
उम उम। आइफना' जास्ट केमेरा आन्ड बि दिअ बेफोरनि थाखायलसो मोजांना उम माखासे ओं
रा
औ सार्चआबोना सुङो आरोना बियो थाब थाबैनो माने हिटजायो।
ओं हिटजायो औ गरम बोथोराव बांसि न जायो। गोजां बोथोराव एसे कम जायो। नोंथाङालाय मा मोनसे मबाइलखौ इउस खालामना मोजांमोनो बाहायनानै।
आंथ' ओरैनो रेट मि खौ मोजां मोनो ओमफाय दा आं ओ बाहायनाया रियेलमि खौ बाहायो आरो आं। रियेलमि फाइभ एस बेनो आंना एसे गोजामानो बियो सिगां ओंखारनाय बेयो बेखौबो बाहायगासिनो आरो
दसे बाहायबानो गुदुं जा जायोना जाया बे मबाइला?
इसिबां बिदि जाया बेयो। गुदुं जाया। गरमावलाय नोङो एसे गोबाव बाहायोबा जेनेबा दुइ घन एक घन्टानि एसे बारा बाहायोबाथाय दुंनो नागिरा आरो माने गरमबासो ओम ओमफाय जेनेबा आंङो थ' बे एसे गोजाम जाबाय नालाय ओंखायनो दा दुंनो नागिरो गोदानावथ' इमान बिदि नङामोन।
नंगौ आरो जो ओ गोदान जि मबाइला गोदान ओंखारो बे मबाइला मोजां जायो आरोना उनाव ओ माने उन उन जानानै बायबाथाय एसे बारा मोजां नङैखौ मोनो आरोना बिदि जायो।
उम ओमफाय जेनेबा ओ बे मुबेल खौ जे बाहायदोंना दाथ' गथ'फोराबो बिराद बाहायनो लाबायना ओ ओमफाय गथ'फोरनि औ गथ'फोर नि दा उन्दै उन्दै बाहायनायनि थाखाय नोङो मबाइल खौ मोजां सानो ना गाज्रि सानो? दे बुंनो हागोन ना नोंथाङा बेखौ?
ओ गाज्रि सानो आरो आङो ओमफ्राय मोजांबो सानो खमाय लाना माने जोंना बिमाफोरा सम गैयाबा थाय ओ गथ'फोरनो मबाइल होनो दोननानै बेस थ खालामना दोनो होमबाना बिमाफोरखौ दिस्टाब खालामा। ओमफ्राय खायबा गथ'आ आरो ओ नायनाङि टाइमावबो नायो फरायनाय समावबो नायो। बेखौ गाज्रि सानो आरो आङो।
जोंनाथ' पेरेन्टसफोरा जेनेबा गावनि ओ गाव - गाव बेस्थ' जाहैबाय नालाय खामानियावहाय। बेनि थाखायनो माने गथ'फोरखौ मारैहाय ओ बे स्थ निफ्राय गावसोरनिफ्राय बा बोरै एरायहोनो हा गोनबा गथ'फोरखौ बोरैखायनो हागोन बेदिखौल' बेबायदिनि लामाखौल
औ बेयावनो मबाइल होदावनानै ओ खाय फाया एडिक्टेड जालाङो आरो ना म बेलनि। बिदि जायो आरो अ मबाइलनि बागै बुङोबा मबाइलाव जो ओ गोबां गथ'फोरानो हौवासा गथ फोरजों लोगोसे हिनजावसाफोराबो गेलेयो आरोना पाबजि फ्रि फायार। बिदिनो खायफाया पाबजि प्रिफयार गेलेनानैबो गावनि जिउखौ खोमानानै लादों एबा गावनो गाव उम
उम ओमफ्राय जे नेबा बेबायाददि मबाइल बाहायनाया गथ'फोरनि थाखायल गाज्रि ना जोंनि थाखायबो जेनेबा लाइमोनफोरनि थाखायबो एसे जे एदाल्ट मानसिफोर एसेब आ बैसो जानाय मानसि फोर आरो बिनि थाखायबो बिसनि थाखाय मोजां ना गाज्रि जेनेबा ना उन्दैफोरनि थाखायल'?
उन उन्दैफोरनिथिंल' नङा। ओ गेदेरफोरनि थाखायबो गाज्रि। फ्राय मबाइलावनो हाबसोमना थायो गावनि समखौ ओरैनो हगारहरो। गावब गाव माने बाहायनो रोंनांगोन आरोना बाहायनो रोङाबाथ' गाज्रियानो जाखागोन
औ औ ओमफफ्राय बे मबाइल बाहायनाया जोंनि देहानि थाखाय मा मा गाज्रि खालामनो हागौ जेनेबा जोंनि देहानि थाखाय आरोना
देहानि थाखाय जोङो बिदिनो मबाइलखौ गोबाव नायोबाथाय जोंना मेगननि पावारा खमायलांनो हागौ ओमफ्राय बिदिनो गोबावद्राय नायबा खर'बो सायो बिदिनो जायो आरो मेन मेेन त थाङोबाथाय मेगननि पावारनो बोजोबो आरो ना बाराद्राय गोबाव नायबा जों दसे दसेल' नायनांगौ
ओम
औ
मेगननि आरो लोगोसे जेनेबा ओरैबो होन ना मानिे मबाइलखौहाय जोङो उन्दुनाय समफ्राव मोनायाव आरो ना उन्दुनाय समाव बयबो बुङो जेनेबा औ उन्दुनाय खाथियाव लानो नाङा बिनि खर' मानिे बिनि बायर साहाय ओ जेरावबो जे एसे खाथियाव आरो ना ए एक फुट गोजानसोआवनो दोननो नाङा आ रो ना माने बेनि गोजोन दोननांगौ बिदि होना होमबा दालाय नङाबा जोंनि मेन्थेल जे खर' जोंनि ब्रेन बेबायदियावहाय बिनि भाइरास फोराहाय बोहोयो आरोना। बेबायदि जोंनि खर'आ जोंनि देहानि जे इनारजि बेफोरखौहाय बोहोयो बिदि होन्दोंना?
औ नंगौ नोंथां।
उम
बिनिफ्राय नोंथाङा बिनि बागै मिथिबावगोन नामा एसे मबाइलनि बागै?
मबाइलनि बागै?
औ
मबाइलनि बागैथ' बेफोरनो जाहैबाय जेनेबा बाहायनायनि सायावनो जाहैबाय। मोजां गाज्रि सोरबा मोजां गाज्रि बाहायबा गाज्रि बेबायदि आरोना ओमफ्राय गावबागावनि सायावसो जाहैबाय बे बाहायनाया दा जोंना बांसिनानो मबाइलखौ उन्दैफोर दानि देरफुनाय गथ' फोर जेरै क्लास सिक्स, सेभेन, फाइभ बिफोर बायदि फरायाखै होम बा नाइन तेन दाथ' बिसोरबो जों बै एसे सिगां समावथ' जे बेबायदि बैसोनि गथ'फोरखौ एनड्रयद जे बेबायदि स्क्रिनटाच एनड्रयद मबाइलखौ बांसिन बाहायनाय नुवा मोन ना ओमफ्राय दाथ' जोंनिफ्राय जे जों दा बैसो जानाया एसेबाबो जों लायोमोन आरोना। बेबायदि जानायनिफ्राय माने बैसोरखौसो बांसिनै माने मबाइलखौहाय नै बेबायदि एनड्रयद मबाइलखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोन्दों आरो आङो। बेबायदि ओमफ्राय जे बिसोरथ' दा जेबो साननो रोङा जाहैबाय नालाय ओमफ्राय बिमा बिफानाव बिसोरथ' बियोेना। गारजेन फोरनाव ओमफ्राय बिमा बिफाफ्राबो ओ जेनेबा हेंथा होनो हायियाव जेबो बादा होनो हायि याव मबाइलफोरखौ बायनानै होनांसै ओमफ्राय दा गथ'आ दे बेयो मोजाङाव बाहायदों गाज्रि खामानियाव बाहाय दों बे माने जोंना माखासे बिमा बिफ्रा माखासे न'नि गारजेनफोरा बे बिदिखौहाय दिथा होआ आरो ना माने नोजोर होआ ओमफ्राय माने खायसे होयो बेबायदि नोजोर होनाय होयैयाहाय जोंनि जे गामि एसे गामि एरियायावहाय बेबायदिखौ बांसिन नुयो आरोना बेबायदि ओमफ्राय बिदियावनो गथ' फ्रा ओ फरायनाय लिरनायावहाय गाहाय जालांसै आरो डाउन जालांनायखौ नुनो मोनदों औ
जोंना समाबो जाबाय दोनथ'नोसै
औ औ दे औ गोजोन्थों दे